हेल' आंनि आंनि बुंनायखौ खोनादों आरो ना
अ खोनादों नोंथां आङो इदिनो फुंनि गाजाखौ जाखांनानै जिरायनानै दं आरो ना नोंथां
औ औ आंबो बिदि नो फुंनि खाजाखौ जाखांनानै जिरायनानै दङ
अ
खबरा बोरै
ओ खबरा गेजेरावनो दंथयो नोंथां
औ औ
थांनालाय
आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो मोजांबो हामाबो औ नोंथां नोंथां आं नोंथांनो मोनसेबो मोनसे आयदानि बागै रायलाय सावरायनो होननानै फन खालाम हरनाय जादोंमोन आरो ना। थां आरो आं नोंथांजों बे बाथ्रानि बागै सावरायजागोनदां
अ जागोन दे नोंथां।
औ औ बे सावरायनो होनानै हरनाय आयदायानो जाहैबाय जों जे सानफ्रोमबो ओंखामजों लोगोसे जायो मैगं ओंख्रि आदार मैगं थाइगं बेनि बागै सावरायनानै हरनाय जादोंमोन नोंथां औ नोंथाङा ओ आंनो एसे जेनेबा नोंथांनिया मा मैगं- खौ जानानै मोजां मोनो बेनि बेसे खोन्थानो आरो नामा
अ हागोन दे नोंथां
औ
जेरैबायदि मेसें बोथोराव गायनाय लाइ लाफा बिदिनो खुथ्रा बायदि बायदि बोथा भाजा बायदिखौ जानानै मोजां मोनो आरोना नोंथां ओमफ्राय कबि फुल कबि बायदिखौ जानानै मोजां मोनो ओमफ्राय फान्थाव आलु मैगं होनबाथ' गोबाङानो दङ फान्थाव आलु ओ जोगोनार बायदि नोंथां नोंथांनि न'खराव मा मा ओ मैगं मावनाय जायो नोंथांआ बुंनो हागोन नामा
जोंनि न'आव जोंथ' बिदि फालांगियारि बिथिङाव मावनाय जाया नोंथां ओरैनो न'आव जानो थाखाय आरोना न'आव जानो थाखाय ओरैनो लाय लाफोर लाय लाफा दुन्दिया फोनाय जायो आरो ना नोंथां लोगोसेनो लोगोसेनो बै जिंखा, लेस्रा बेफोरखौ होफानाय जायो लोगोसे बिदिनो बे जोंनि मेसें बोथोराव जे फोआ होनबा? फोनाय जायोना जेरैबायदि बेसर बेनिफ्रायबो थाव दिहुननाय जायोना। लोगोसेनो आलु जायखौ जोङो सानफ्रोमबोनि थाखाय बाहायनाय जायो आलुखौथ' गासिबो जाखायोनो दा नोंथां औ औ। नोंथां नोंथाङा जोंनि बे बर' बर' मैगंजे दङ मोनसे अनला खारै होननाय बेखौ जानो मोजां मोनो नामा?
मोनो नोंथां जानायालाय जायो आरो।
बोरै बानायो बेखौ मिथिगौ नामा नोंथां?
अ माने बाय बांला मिथिगौ जेखिनिखौ मिथिगौ बेखौ बुंनानै होनिसै आरोना नोंथां।
औ औ बुंलाय नोंथां।
माने ओ गिबियावनो जोङो माइरंखौ एसे सोमना दोननांगौ। सोमनानै ओमफ्राय दसे सम सोमना दोननानै ओमफाय सुखांनांगौ सुखांनानै दैखौ एसे सिदानस्रि होननानै जोङो देनांगौ। ओ देजायो आरो ना ओमफ्राय गोदोनिदिनावथ' बांसिन दिंखियावनो देयोमोन आरो ना नोंथां।
औ औ दानि दिनावथ' दानि दानि दिनाव थ' मेसिन बेखौ देग्रा मेसिनबो ओंखारबाय।
ओमफ्राय दै ओ ओ मा होनो सारायाव दै होनानै फुदुंनांगौ फुदुंनानै अन उन्दैखौ गारनानै होनांगौ आरोना नोंथां।
औ औ
होनानै ओ मा होनो ओमफ्राय खारै होनांगौ आरोना नोंथां ओमफ्राय नोङो जे मा होनो होनो हायो आरोना बेदर होनोना ना होनो एवनानै होनो हायो आरो नोंथां।
औ औ। गोथाव नोंथां नोंथांनि संनाया होमबा नोंथांनि संनाया होमबा गोथाव जायोदा?
जानाया जायो नों नोंथांमोननि न'आव माबायदि सङो नोंथाङा बुंना हागोन नामा?
औ जोंनाबो बिदिनो गिबियावथ' माइरंखौ सोमग्रोनानै देनानै लाबाय आरो ना। बेनिफ्राय जोङो जेरै दाउजों जायोना दाउजों जायो नङा होनब्ला बेयाव जों गिबियावनो दाउखौ एवनानै लाग्रोबाय पियास। सामबाम सामब्राम बानलु होनानै एवनानै दोननानै बेनि उनाव एवनानै जोङो गुबुन गुबुन रोखोमैबो संनो हायो आरोना नों थां जों बिदिबो संनो हायो जे दाउखौ एवखाबाय एवखांनानै बेयावनो दै होबाय आरोना दै होनानै दै होनायनि उनाव बेखौ गोदौहोनानै बेहाय एसे गिबियाव खारै होयोमोन ना अन गुन्दै होनाय उनाव खारै होयोमोन आं एसे बावबाय आरोना नोंथां।
अ अन खारै होयोमोनदां नोंथां।
औ औ औ अन गुन्दै होखांनायनि उनाव ना होनायनि सिगाङाव मोनथाय?
आं होनायनि उनावसो गोसोआव दङ आरोना नोंथां।
खारै होनानै बेखौ गोदौहोनानै मोनजासिम संबाय बेनिखायनो जाबाय जोंना लोगोसेनो बेजों औवा मेवाइबो होफाजायो जा बेखौ होफाबा आरो बांसिन गोथाव जाबाय आरोना नोंथां।
औवा मे औवा मेवायजो संनाया आरो मा होनो औवा मेवायखो फासतावनो खारैजो माबागोरना लायो आरो ना
औ औ औ औवा मेवाइखौ औवा मेवाइखौ हानै हानाय ताइमावबो खारैजों खारैजोंनो सुनांगौ नामाथाय नोंथां?
खारैजों सोरबा सोरबा सुयोदां नाथाय जोंहा खारैदो सुवा आरो ना नोंथां मानो हानानै ओमफ्राय इदिनो संथआबा खारै होननानै खोबना दोनथ'यो आरो ना नोंथां बार हाबि गोदै।
औ औ औ।
गुबुन गुबुन आलदा आलदा जायो संनाय आयदाया।
अ नोंथां।
औ।
ओमफाय ओह नोंथाङा बेसरफोरखौ मादि होयो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
बेसर फोनाय?
औ।
आङो दुब्लि फोथारावथ' बेसर फोनायखौ नायनो थांफेरा थांफेरा फोयो नाथायबा सा आंनि हिसाबैबा गिबियावनो गो मेसें बोथोर समाव गिबियावनो हाखौ एवग्रोना एवग्रो ग्रोनानै लायो आरोना बे एवखांनायनि उनाव बेसरखौ बिदिनो सारनानै होयो आखाइजों। दुब्लि फोथाराव बे सारनानै होनायनि उनाव बेयो गो सोर सप्तानैसोनि सप्तासे सप्तानै बिदिनि उनाव गाजा ओंखा खारबोयो आरो ना नोंथां बिदिनो बिफाङा फुलि लाबोयो फुलि लाबो हांनानै जेब्लानो बिबार बारो बिबार बारखांनानै फिथाइ थाइनायनि टाइमाव दानि दिनावथ बयबो रास सायनारि हासार बाहायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो बेयावबो हासार होनाय जायो आरोना। जाहाथे बेनि बे बेनि सिङाव ओंखारनाय बेसर बेगरा गोग्गो जायो आरो। बायना नोंथां औ बिदि बिदि बिदिनो मावनायखौ नुनो मोनदों आं। लोगोसेनो जेबोला जेबोला बेसरा फिथाइ थाइखांनानै रागोन होमबानिया फुनाय जायो थुखांनानै ओह मारान नानाय नामा बुङो बिदिखो? खालामनानै बेसरखौ दहनबाय दहनना बेखौ ओह मा बेसर थाव फेरेनग्रा मिलाव लांनानै थावखौ फेरेनबाय बिदिनो थावखौ मोनबाय आरो ना नोंथां।
अह उम ओं। नामा
हो?
नोंथाङा आंखो माबाफोर सोंनो नामा?
हो ओह नोंथां नोंथाङा नोंथाङा नोंथाङा जे बुंदोंमोन औ र' र' नोंथांनि नोंथाङा ओम मा मा रोखोमनि जेनेबा मैगं थायो? बेनि बागै एसे गुवारै खिन्थानो हागोन नामा नोंथां?
मा मा मैगं थायो?
औ।
ओह माने बुजियासै आं?
मा मा मा रोख खोमनि मैगं थाइगं बेनि मुंनि मुं खोन्थानो हागोन नामा आदा?
अह माने माने दैज्लां बोथोरावथ' जोङो ओह मा होनो मिस्ता भिन्दि लेस्रा बायदिखौ मोनो आरो ना नोंथां
औ औ।
जोगोनार बायदिखौ मोनो ओमफाय खुमब्राफोरखौ मोननाय जायो आरो ना थां होमबाबो ओ लावफोराथ' मेसिंनिनोबो दोङो दैलांनिबो दोङो आरोना नोंथां।
औ।
ओमफाय आरो मेसें बोथोराव जों लाय लाफा बान्दा कबि फुल कबि बायदिफोर ओमफाय आलु बायदिखौ मोनो आरो नोंथां।
बोथोर लानानै बोथोर मैगंखौ गुबुन गुबुन बोथोराव मावनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
औ। जेरैबायदि दैज्लां दैज्लां दैज्लां बोथोराव जेरैबायदि जोंनाबा जोगोनार खुमब्रा बेफोरबायदि लोगोसेनो मेसें बो थोराव जाहैबाय आलु।
आलु फुल कबि बेफोर गोथां मेगं फोरा उम।
औ औ औ। बिदिनो ओं।
उम। ओ मा होनो नोंथाङा आलु आबादनि बागै बुंनो हागोन नामा?
आलु आबाद आलु आबादनि बागै आलु आलु आ बादखौ मावनो थाखाय जोङो बेखौबो गिबियाव हाखौ एवग्रोना लायोदां बेनि उनाव ओ जों आगोलनि गोदोनि दिनाव हालेवनो थाखाय मोनसे मै ना मा बुंङो बेखौ बाहायोमोन दा बेजों जोङो मोनसे गोलाव गोलाव हाखौ मोनसे गोथौ गोथौ बानायो आरो ना हा औ। बेनि उनाव गेजेजों आलु फुलि गायनो होननानै लाबोआ होमबा बेखौ बेयाव मोनसे मोनसे होलां ङो आरो नोथां बेनि उनाव आलुखौ हाजों फबनानै दोनबाय आरो नोंथां बेनि उनाव फबनाय फबखांनानै बेनि गोजौ बेनि उनाव जोङो जिगाब होनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जिगाब होखांनानै बेनि उनाव आलुवा बिफां ओंखारबोगोन आरोना हा सिंनिफ्राय नोंथां बेनिफ्राय हा सिंनिफ्राय ओंखारबोनानै जेब्ला बे बिफाङा बोराय जानानै थैलांगोन होनबानो जों मिथिबाय जे आलुखौ जोङो दहननो हासिगोन। बेनि उनाव जोङो आलु हानिफ्राय दहनबाय दहनना आलुखौ दहनबाय मोननानै बिदिनो बेनो आरोना बिदिनो मावनाय जायो नोंथां।
औ नोंथांनि बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय। ओ नोंथां जोंनिया ओ दोनजा जासिगोन नामा? समाबो जाबाय अ दे।